औ नोंथां खोनादोंना? औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ दा नोंथां आं नोंथांजों मोननैसो आइडियानो सायाव ओ रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा‌ नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
दा नोंथाङा आंनो जोंनि जे मागो बेखौ बे बेनि बे आयदानि सायाव नोंथाङा एसे आंनो एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन। औ नोंथां मागो बुंङोब्ला थ' मागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो होनना जों बुंनो हायो। ओमफ्रायहाय बे मागो फोरबोआ माब्ला जायो होनोबा जोंहा ओ मा फुस दाननि जोबथा साननिफ्रायनो बे मागो फोरबोखौ जों फालिनाय जायो आरो। औ मागो फोरबोखौ जोङो मान थाखाय फालि होनना बुङोब्ला आं गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै जेब्ला जोंहा आबाद फोथारनिफ्राय आबादफोरखौ जों ङो हानानै लाबोखांबाय बा फिथाइफोरखौ जोङो मोनखांजोब्बाय अब्ला जोङो बेखौ मा खालामो रंजानो थाखाय जोङो ओ बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेखौ जोंनि मोनसे ओ रंजा जानाय फोरबो होनना बुंनो हायो बे समावहाय जोंहा मा होनदों जेनिबो जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया बे समावहाय। माने जों आबाद मावनानै गासैबो फिथाइफोरखौनो जोङो बे समाव मोनजोबनाय जायो नालाय। बेनिफ्राय जोङो मागोखौ स्नि दाना लागि स्नि सानालागै जोंहा फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो मागोखौ गिबि सानाव माबोरै फालियो होनोब्ला फु दाननि जोबथा खालारनिफ्राय लानानै बे खालार खालि जोंहा मा खालामो बारि बागानाव थानाय जि सेबांखि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ होग्रा बिफां लाइफां दं बेफोरखौ जोङो ओ थाराइजों नङाब्ला जिगाबनि दुरुं खालामनानैहाय बे बिफां लाइफांखौ माबाया जोंहा मोनसे फोथायनाय दं खानायनि आन्दोआवहाय जे जोङो बिदि बिफां लाइफांखौ खायोब्ला मा जायोनो जोंनिआ जेसेबां फिथाइ सामथाइ होदों एसेबांनिख्रुइ बांसिनहाय फिथाइ सामथाइखौ जोंनि इयुनाव होलांबाय थागोन होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोङो ओ माबायावहायबो ओ औवा औवाफोरावहायबो जोङो हा हाखो खोनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफाय ओ बुंनो थाङोब्ला बेलांगुर लुनानै बे सावनाय जायो आरो बे बेलांगुरखौ जोंहा मोनथाम रोखोम खोमै खालामनाय जायो। ओमफ्राय माबायदि खालामो होनोबा जों बेखौ राजा रानि ओमफ्राय सासे मोनसेखौ रायकस महरै फाथिनाय जायो आरो
ओ बिदि खालामनानै जोङो बेलांगुर खौ लुनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा ओ हेलौ नोंथां खोनादोंना औ बेनिफ्राय जोंहा बेयाव साखाथियावनो न' लुनाय जायो आरो जों बे न'खौबो जिगाब बा नारानि जों लु लुनाय जायो आरो लोगोसे बे बेलागुरखौ माबोरै लुयो औवा औवाजों लोगोसे जिगाब आरो नारा बेखौ होनानै जों बेखौ लुनाय जायो आरो । बेनिफ्राय जों बे बेलागुरखौ सावखालिहाय माबोरै सावो होन ब्ला जोङो खोमसि जेनेबा ओ थाम रिंगा बा थाम रिंगा थामजि मिनिटसोआवहायनो जोङो बेखौ सिखारनानैहाय दुगैस्रां-लोबस्रां बिदिनो दै दैमा दंग' जाम्फै बा दंखलफोराव जोङो दुगैखांनानै बेखौ सा वनाय जायो आरो ओ जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि ओ खोमसि बा हर समावनो दुगैयोब्लाथाय बा दाउखा नुयि समावनो दुगैयोब्ला जोंहा माने ओ इयुनाव मोजाङै थाङो आरो जोंनि जि माबा देहा सोलेर बा साननाय फोरा ओमफाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जुदि दाव खा नुनायाव दुगैब्ला जोंहाबो दाउखा बायदि अलसिया जायो होनना बुङो आरो । दाउखाखौ जोंनि समाजाव अलसिया होनना फोथायो आरोना नोंथां । ओमफाय बिदिनो जोंहा उम बेलांगुरफोरखौ सावनाय जायो आरो बि दिनखालिनो बेनिफ्राय से थारिकखालि जोंहा मोसौ फोरनो मा खालामो बे सौराय एवनायफोरखौ जोङो सारग्रोना लायो गिबियाव मोसौनो सौराय फिथाफोरखौ बाव ग्रोयो आरो माने मोसौखौ जोंहा जोंनि माबायावहाय माइनाव होननानै फोथायो । बेनिफ्राय जोंहा फिथा सावो । फिथाया जोंहा गोबां रोखोमनि सावो जेरैहाय फिथा एनथाब, फिथा लावदुम, फिथाव फिथा, फिथा हासुं बिदिनो बायदि रोखोमनि फिथाखौ जोङो सावनाय जायो ओ सौरायफोरखौ एवनाय जायो । बेवहाय जोङो फिथा सौराइ गिबियै सावजेननायफोरखौ जोङो न'नि सोरबाफोर थैना थांनाय बिसोरनो जोङो बावउग्रोनाय जायो आरो रावबो जानायनि सिगाङावनो । ओ मोदायफोरनो बावग्रोनाय जायो । बेनि उनावहायसो जोङो बेखौ जानाय जायो । बे मागो दानावहाय माने न'खरनिजों लोगोसे खुरमा बाय बाहागिफोरखौ जोङो लेंहरनानै ओ माबा खालामनाय जायो ओ जे साहा लोंलायनाय फिथा जालायनाय बेफोर जायो आरो नोंथां । बिदिनो जोङो मागोखौ गाजा गोमजायै बारहोह'रो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ मागो समावनोहाय मा बुंगोन जों बेखौ ओ मोनसे जोंहा मंगलबार बाराय दं मोनसे गोथार बाराय बे गोथार गारायाव जोंहा फोरबो खुंनाय जायो । मागो फोरबो होननानै मोनसे फोरबो खुंनाय जायो आरो । जेरैहाय जों बेखौ बाथौ फुजा मुङैबो बुंनो हायो नामा । बिदिबो रखम खालामनाय जायो आरो । औ थिग बेबायदिनो ओ गोबां गोबां जाय गायाव गुबुन गुबुन माबाजों फालिनाय जायो आरो माने अबबा गुबुन जायगायावहाय बेलागुर सावनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनलिया । जोंनियावबो गोबां खमसै आरो आथिखालावहाय खमायलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो ।
बेफोरो गासैबो माने जोङो गोदोनिफायनो फालिबोनाया लासै खमनि सायाव खमायनायखौ जोङो नुलांगासिनो आरो आथिखालाव हायोब्ला जोङो बिफोरखौ लाखि लांबाय थानांगौ मानो होनोब्ला बिफोरो जोंनि इयुननि सम्पद होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला बेफोरनो जोंजों लोगोसे गोदो आजै आजौ मोनानो बैखौ फालि बोबाय दंमोन आंओ दासिमबो फालिबोदों आरो बे लासै लासै जुदि गोमालाङोब्ला गु बुन हारिफोरा बिखौ गावसोरनि होननानै लायोबा जोंहा बेयावाबबो गोबां खहा थायो आरो नोंथां । दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' जोंनि माखासे ओ मुवा बेसादफोरानो जोंहा जि आइटेक मोननो हाबाय थिग बेबायदिनो बे फेलांगुरफोराबो जोंहा जे आइटेक मोननायनि लामाफोराव थाङो आरो नोंथां बिब्दिनो नोंथाङा ओ माबाफोर फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जेरैहाय बैसागो फोरबो दंदै जोंहा
बे बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरै बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन। नामा
औ नोंथां‌ आं नोंथांनो ओ बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो सानदों दा बुंनो थाङोबा नोंथां जोंहा बैसागो फोरबोखौ दा गिबियावनो ओ मोननै बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो जोङो। दा बेनो जाहैबाय मानसि बैस ओ मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो गिबियावनो जोंहा ओ मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो। जा मोसौखौबो गोबां सनमान होनाय जायो माने मोनसे न'खराव मोसौ गैयाब्ला माने माइनाव गैया होननाय बायदि जोंना बर'फोरा बेखौ मानियो आरो दा जोंनो जोंहा गिबियावनो मोसौ मोसौ बैसागो फालिनो थाखाय जोंहा गिबियाव नांगोन दिगिलिटि राइदें ओ सिखो फिथाइ ओ बेबायदिनो लाव, फान्थाव बेबायदिनो जोंहा सानसे सिगांनो ओ गासैखौबो ओ नागिरनानै बुथुमनानै ज' खामना लाखायो आरो बेबायदिनो जेब्ला ओ मोसौ मोसौ बैसागो जागोन अब्ला जोङो फुङावनो सिखारनानै मोखां सुस्रां लोबस्रां बेबायदिनो जोङो लाव, फान्थावखौ सिखा सिखा हागोन आरो बे औवानि थेंगलफोरबायदि जिनानै जोङो बेयाव माला सुगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो माला सुनानै ओ मालाखौबो जोङो न'आ गंबेसे बे हिसाब लानानै ओ आरो जोंहा थुखैनो लांनायावबो माखासे सोलायनो गोनां सोलाय सोल' खालामनो गोनां जायो नालाय जोंहा न'खौ हिसाब लानानै आरो मोननैसो सोलायनो हिसाब लानानै जोङो बे मालाखौ खालामना लानाय जायो आरो आरो जोंहा मोनसे गोनांथार मोनसे ओम माबा दंबावो जोंहा बिबारफोरबायायदि ओ मोसौनियाव गाब फोननो गोनां जायो। जायखौ जों गोदोनि दिनाव माने गोदोनि दिनाव जोंहा ओ हाजोआवसो हगारहरदोंमोन नालाय नोंथां मोसौफोरखौ जोंहा बेयाव फोथायनाय दंमोनखि ओ बेबायदि फाख्रा फुख्रा ओ फोनना हरोबाथाय मोसा बेबायदिनो सिंह बेबायदि माबा मोनसे जाग्रा बेसादा माने जेन जाया बा गियो बेबायदि खालामनाय जायोमोन आरो दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेखौ साराय साराय खिथुफोरखौ हल'नानै बा बेटारि बेटारि गोजाम गोजाम थायोमोन ना नोंथां। आगोलो गोदो बेबाय दि बेटारिखौ दिख्रुबनानै जोङो हांगारखौ दिहुननानै जोङो थाव गोथांजों ल गायना लायोमोन आरो थाव गोथांजों मानो लगायो बुङोबा जोंहा माने थाव गोथां लगायनाय लोगो लोगोनो बे जों जोंनि गोसोम कालार बा बेयो गोरा जायो आरो ओरैनो खारनो थाङा माने जोङो बेखौ ओ खा हांगार फोनखांनायनि उनावबो जोङो बेखौ ओ थुखैब्लाबो बियो जेन हांगारा लोगो लोगो खारा। बेबायदिनि थाखाय जोङो ओ थाव गोथांखौ लगायो बेबायदिनो जेब्ला माला आरो ओ बेबायदि फोननाया ओ फोन खांनाय ओ फोनखांनायनि उनाव जोंहा ओ मोनसे जेंगा एबा खेरखाफोराव जोङो माला आरो ओ दिगिलिथिनि लावथि बानायनानै जोङो मोसौखौ होलांगोन आरो जोंहा बेबायदिनो ओ फख्रि बा बबेबा दंग' बबेबा दैमा बेबायदियाव ज' ज' होलाङो जोंहाबो बा बैहाबो गामिनि बयबो होलाङो आरो बे दिनाव बेबायदिनो बयबो ओ थुखैहै थुखैनो मोसौखौ थुखैनो लाना थाङो आरो बेबायदिनो थुखैनाय समाव जोङो मालाखौ रानलायबाय आरो बे दिरुं गोजामजों जोंहा मोनसे नेम दं खि ओरै गोलाव ओ बोथेनानै जोंहा ओ मोनसे ओ दिरुंखौ गोजाम दिरुंखौ बे दैमायाव खानानै गारबोयो आरो आरो जोङो मोनसे मेथाइ खननानै जोंहा मोसौखौ थुखैयो बे गोदो गोदोनि निफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थु खैनानै जोंहा थुखैखांब्लाथाय जोङो ओ मोसौखौ फिन दिरुंजों खानाय जाथ'आ आरो बे खालि ओ फुङावनो थुखैखाङो नालाय नोंथां जोंहा बे दिरुं गोजामजों खानाय जाया आरो ओ जेब्ला ओ मोना मोना जागोन बिसोरखौ सान से बेबायदिनो उदाङैनो हगारना दोननाय जायो बै दिनखालि ओमफ्राय जेब्ला न'आव फैयो बा गलियाव फैजोबो बिसोरो अब्ला जोङो दिरुं गोदान गोदानजों ओ जोङो खानाय जायो । बेबायदिनो थाव गुबै बाय बायदिसिना फोनना होयो आरो आसुगुर बा गंफ्राव बेबायदिनो अखानायै जोंहा जाहैबाय मानसिनि ओ जोंहा गिबि फुङावनो जाहैबाय दुगैस्रां लोबस्रां बेबाय बेबायदिनो उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ बेबायदिनो बोर होलायनाय बा खुलुमनाया सोलियो आरो नोंथां। माने सोरनिबा न'खराव गेदेर बा बिदा लिंनाय बा बिहाव जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो खुलुमनो बा मान होयो मान होयो आरो बेबायदिनो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरखौ बेबायदिनो ओ बोर सारस्रियो बेबायदिनो अखानायै जोंहा बेबायदिनो ओ मोसानायनि लाहार फाहार जायो बयबो ओ बेबायदिनो हिनजावफोरा गोमो बिदन दख' खना गोजा ब्लाउस आरो आर'नाइ फास्रा बेबायदिनो फोथा गोजा फोननानै मोसानो ओंखारो बेबायदिनो हौवाफोराबो बेबायदिनो ओ गामसा गाननानै ओ गुफुर गस्ला गेन्जि गाननानै आर'नाइ लानानै सिफुं खाम हारमुनियाम जथा जाबस्रिं बेफोरबायदि गरखा लानानै मोसानो ओंखारो आरो नोंथां। बेबायदिनो गामि गामि नखर नखर बयनिबो नखराव मोसाहैयो आरो बेबायदिनो बयबो नखर नखर मोसानायाव बेबायदिनो ओ मोनसे नेम दं जों हा माइरं हरनाय